हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
अ नोंथांङा फो दा फ्रि ना?
औ औ नोंथां फ्रि दांथ'यो दा
औ ओ नोंथांङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं ओ फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ
औ बिदिब्ला जोङो टपिकनि सायाव थाङो आ जोङो दिनै जोंनि रायज्लायनांगौआ जाहैबाय मिथिंगाया दा मिथिंगायाव सोरजिनाय गासैबो मुवा बेसाद बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि सि गासैबो नङा होमबा मिथिंगायाव गोलैयो दा दा बैफोर मिथिंगायाव थानाया माखासे गोबां समायना रमायना जोंनाव दैमा दैसाखौ लानानै लोगोसे बिफां लाइफां मिथिंगाया मोनसे जिब जुनार मानसि गासिखौबो लानानै मोनसे समायना मोनसे मिथिंगा जादों नङा होमबा
औ औ
नाथाय बैफोर मिथिंगायाव जोंनि मानसि माहारिया दानि दिनावहाय माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हमगासिनो दं जेरै बिफां लाइफां बिफांखौ दानस्रांनानै जिब जुनारखौ आदार बायनो माखासे गोबां आबहावा गुबुंले ऐ गोबां गिदिर गिदिर फेक्टर्रिफोर ओरै गारि मटर सलायनानै गोबां दुंहाव थासारि खालामनानै जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ थि नामा मिथिंगाखौ
औ औ औ
नङा होमबा नोंथां नाथाय जे जोंनो थांना थानायाव जे बै बेफोर मिथिंगायानो जोङो बिफां लाइफाङानो होन गासैबो मिथिंगायाव सोरजिनाय बैफोरसो बैफोरखौ लानानैसो जोङो मोनसे मिथिंगायारि समायना महर नाथाय आथिखाल थांबाय नोंथाङा मा होननानै सानगोन जेनेबा बैफोरखौ लाखिबाय थानो बा लाखिबाय थानांगौब्ला मिथिंगानि समायना महरखौ माबायदि गोहोम माबायदियै जोङो बाहायनांगोन
औ नोंथां स्पेसिलि जुदि नोंथाङा नोंगौ थार बाथ्राखौ बुंदों जों जिहेथु जोङो मिथिंगा जोंनि मिथिंगा जोंनि जा मिथिंगा होनना बुङोबा जों मिथिखायो जों बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो मिथिंगायावनो जोङो बायदिसिना जिब जुनारा थांनानै थायो जेराव जिउ गोनां जिउ गैयै गासि जियग जिंनो बिफांफोरानो जाबो लाइफांफोरानो जाबाय मिथिंगायाजोंनो सोमोन्दो दंलायजोबो गासैबो जे मानसि सुबुं माहारियाबो जोङो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो दंलायो जेराव जोङो बे मिथिगाखौ जुदि जों मोजाङै लाखिनोब्ला जेनेबा जोंनि मिथिंया जुदि मोजाङै थायोब्ला जोंनि आबहावाया मोजां थागोन जोंनि बारा हावआ मोजां थागोन जेराव जोंनि अखा हानायनि बाथ्रायानो जा बा बायदिसि